औ। खोनादों दा ना?
औ खोनादों ।
ओं नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ' ना?
औ आं फ्रियैनो दङ'।
दायो बिदिब्ला नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथांजो।
ओं बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरनि मोनसे आंगो फोरबो होननानै मोनथिनाय जायो। जाय फोरबोआ ओ बर' सुबुंफोरनि ओ आबादारि फोरबो महरैबो बुंजादों । बर'फोरा आबाद गाहाय हारि महरै आबाद मावनायनि उनावहाय बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानैबो नैखौहाय बैसागु फोरबो खौ फालिनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ जायगा लायै जायगा एसे जुदा जुदा फालिनायखौबो नुनो मोनो। थेवबो ओ गुजि जौ खोन्दोसोआ बयनियाबो गोरोबो होननानै बुंजागोन आरो।
औ औ।
दायो नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा?
फोरमायजागोन ओ बैसागु फोर्बो होननानै बुङोब्ला बे बैसागु फोर्बोआ गुबैयै जोंनि बर'फोरनि नङा होमबा?
औ नंगौ।
लोगोस एसेनो जोंनि आसामावहाय फ्राय दाइनजि जौखोन्दोआनो बैसागु फोर्बोखौ फालियो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिसाफोर जेरै बेंगलि एसामिस। बिथांमोनाबो फालियो नंगौ नङा होमबा?
औ।
ओ बे बो बोथोरा बे बैसागु फोर्बोआ जोंनि आबाद आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गाहाय फोर्बो आरो।
औ।
बेनो जोंनि आसामनि देरसिन फोर्बो होननानै बुंनांगोन।
औ।
बे फोर्बोखौ मा समाव खुंनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसाग। बैसाग दाननि से अक्टनि फ्राय जागायो नङा होमब्ला? ओ बिनि सानसे सिगां मा होनो बेखौ
संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो।
औ औ संक्रान्ति। ति मोसौ थुखैयो बे सानखालि नङा होमबा?
औ।
ओ जोङो बर'फ्रा मोसौखौ माइनाव हिसाबै फालियो। बा माइनाव हिसाबै हमनानै लायो बिनिखायनो जोङो बे मोसौजोंनो आबाद मावनानै आबाद थिखोनाय जायो बायदिसिना खेथि बाथि मावनाय जायो हालेवनानै। बेनिखायनो जों जोङो मोसौखौ माइनाव हिसाबै बै सानखालि ओ बे बैसागु बोथोरावहाय मान होनानै ओ सिबिनाय जायो आरो।
औ।
मोसौनो जोङो जेरै सबाइ गोरान एवनानै होयो। ओमफ्राय आरो दैमायाव लांनानै थुखैहैनानै बायदिसिना लाव फान्थाव केरेला हालदै गोथां इफोरबायदि माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो।
औ।
एनिफ्राय बेयावहाय मोनसे मेथाइबो खननाय जायो। लाव जा फान्थाव ज जा होननानै बे मेथाइखौबो जोंनि लावखारफ्रा एबा जाय मोसौ थुखैनो थांगोन बिथांमोनहा खनो आरो मा। ओमफ्राय बे मोसौ बैसागुनि उनाव अखानायैहाय जोंहा गोदान बोसोर बैसागो जायो नङा होमबा?
औ
अक्ट' बे सानखालिहाय जोङो ओ बयबो गावबा गाव थानसालियाव थांनानैहाय इसोरनि मुङै बोसोर गोदाननि मुङै इसोरखौ गाबज्रि हैयो । उन्दैफोरनो अननाय होयो गेदेरफोरखौ सिबियो बेबायदि खालाम नङा होमब्ला? औ । जोङो बे सानसेयावहाय गावजों गाव मान होलायनाय ओ गावनि आखाइजों दानाय आर'नाइ गामसा दख'ना बायदिसिना मान होलायनानै बे सानखौबो हगार हरो नङा होमब्ला?
औ
औ बेनिफ्राय बेनि अखानायैनिफ्राय जोङो जोंहा मोनसे हुदा दङ न'खर न'खर थांनानै ओ बोर लाहैनाय बा बोरहैनाय । न' न' थांनानै मागिहैनाय बेबायदि गोदोनि निफ्रायनो सलियो आरो दासिमबो जों न' न' थांनानै बोर होनाय लानायजों लोगोसे जोङो बै न'खरा हरनाय दान जेरैहाय माइरं एबा जि गरनैसो रां बेफोरखौ आजावना ला नाय जायो आरो इनिफ्राइ गोदोनि सम आरो दानि समाव बैसागु खुंनायखौ जोङो एसे आलदा आलदा नुयो
औ
ओ सिगांआवहाय मोनसे गाहाम खुङोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो ।
औ
बे बैसागु बोथोरखौ नाथाय आथिखालाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय ओ स्नि सानसिम बा बबेबा बबेबा जायगायाव बा सानसिम खुंनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो ।
औ
बेबायदि
औ नंगौ । ओ जोङो बैसागु फोरबोनि गिबि सान एबा सैथ्र' दाननि जोबथा खालार बे खालि मोसौ बैस बैसागु थुखैनाय फालियो । ओ दा गोदो गोदाय निखौ नायहरोबोला जोङो ओरैबायदि नुनो मोनोमोन नैबे मोसौ थुखैनानै बैखालि जा नियम निति खालामनाय जायो ओ मा होनो जेनोब्ला जोङो मोसौखौहाय फुं आवनो न'नि हौवा मानसि एबा हौवा मानसि गैयाबा हिन्जाव मानसि आरो नङाब्ला दाहोनाफोरा
औ
ओ बै ओंखाम दो एबा थौनि हांगारफोर खौ ओ फुख'नानै बेयावो थाव गोथां हालदै लगायनानै जे बै मोसौनियाव थफा थफा फोथा फुननानै होयोमोन आरो बो दैसायाव लांनानै थुखैनानै बेखौ हगारनानै होयोमोन नङा होमबा दा गोदोनि दिनावहाय बेबायदि खालामजेनदोंमोन बेनि जाहोनानो जाहैदों जे गोदो गोदाय ओ जोंनि जायगाया जोब बोद हाग्रा बारिमोन जेरावहाय ओ दानि बायदि ओ एसे बारब्लानो दा गुबुन दाबसे गामि बेफोरबायदि नङामोन आरो बेनिफ्राय हाग्रानि थाख खाय जोंनियाव जेनेबा बेदर जाग्रा जिब जुनार जेरै मो ओ सियाल ओ मोस सा सिंह बेफोरबो थायोमोन। दा बेखौ गिनानै जेनेबा जाहाथे जोंनि मोसौखौ रावबो जुनारा जाया बिनि थाखाय नै बे मोसौखौबो फाख्रा सिख्रा फोथा थुनानै होनाय जायोमोन आरो मानो होनोब्ला मोसाफोरनियाव फाख्रा सिख्रा फोथा बायदि थायो दा मोसौफोरनियाव बो बेबायदि फाख्रा सिख्रा फोथा फुननानै होयोबोला ओ बिसोरो मोसाफोरा जाहाथे गावसोरनिनो जो फोलेरनि होननानैहाय जाहाथे बिसोरखौ जाया बिनि थाखाय नैखौ खालामनाय जायोमोन होननानै जोङो आजै आजौमोननिफ्राय फारि फारियै मोनथिबोनायबो जादों आरो । बेनिफ्राय दा जोङो मिथिखागौ गोदो गोदायनिफ्राय जे आथाल आथाल जि खामानिखौ मावबोबाय थायो बेयो हारिमु बा फो रबो महरै महर लाफैयो नङा होमबा । दा नैबे आइडियाफोरानो आदब खायदाफोरानो आथिखालाव फोरबो महरै बेखौ ओ सुबुंफोरा माने बर'आनो जा असमिया यानो जा आसामनि सुबुंफोरा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो
औ
उम बेनिफ्राय आरो नोंथां दहाय बुंनाय बायदि नखर नखर मो साहैयो
औ
बेनिफ्राय आथिखालाव नुनो मोनदों ओ दाबसे गामि नङाब्ला दाबनै दाबथाम गामि लोगो नांनानै माखासे फांसनफोर खुंदों जेनेबा ओ गो दोनि समावहाय नखर नखर मोसायोमोन ओ बेव वहायो मा जायोमोन खायसे खायसे सुबुंफोरा जों बैसागुआवथ' बर'नि मोनसे लोंग्रा जौ बेखौहाय लोंनाय जा खायो नालाय बिनि थाखाय खायसे खायसे बांद्राय लोंनानै एसे ओ गाज्रि बेबहार खालामोमोन आरो बेफोरखौ दबथायनो था खाय आथिखालाव ओ मोनसे गोदान मुगाजों गोरोबफानानै जोंनि हारिमुखौबो मोजां देखायसिननो बयबो मिथिनाय बायदि बेखौहाय फांसन खुंनानैहाय जमा जमा फालिनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों आरो । बेवहाय जोङो माखासे गेलेनायफोर होनायखौ नुनो मोनो मोसानाय बायदि बादायलायनाय बेफोर होनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोननाय जादों आरो
औ
इनिफ्राय नोंथां ओ बैसागु बो थोराव जोङो मोनसे मैगं संनानै जानाय जायो बेखौ मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ आंनि मिथिनायाव बेखौ खुंखा मैगं होननानै बुङो। एबा खुंखा गोखा जा नाय होनना बुङो।
ओं।
खुंखा गोखा जानायाव मोनसेल' मैगं थाया आंनि मिथिनायाव। ओ खमैबो से सेजौ सेथा मैगं जानांगौ बा नागिरनानै संनांगौ होननानै आं मिथियो आरो।
औ। नंगौ ओ औ।
बे मैगंखौ जानायजों जोंहा मा सोमोन्दो दं एबा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन नामा।
औ जोङो ओरै गामिनि माखासे गिदिर गोलावफोर जे नैबे खुंखा मैगंखौ संनानै जायोब्लालायनो जोंनि देहायाव थानाय बेमार आजारफोरा जानो हायानो। ओ माने नैबे खुंखा मैगंखौ जोङो संनाय जायो गोखा गोखै लगायनानै। अब्ला बियो मोनसे मि दिसन बायदि जायो।
औ।
बेखौ जायोब्लालायनो जोंनि देहायाव थानाय माखासे मोनथि मोनै बेमारफोरा एसेब्लाबो हामो होननानै बिनिफ्राय गुबुन जाहोनफोरबो दङ। जे नैबे गोखा जानानै जिहेतु खुंखा होननानै बुङोब्ला ओरैनो गो खा होननानैहाय जोङो मोनथिनाय जायो। ओ दा बे गोखाजोंहाय जोङो सोरखौबा बिदाय होनायखौ बर' समाजाव मानिनाय जायो अब्ला नै बेे खुंखा गोखाखौ जानानै गोजाम बोसोर खौ बिदाय होनाय होननानैबो फालिबोनाय खौ नुनो मोन्दों आरोना।
औ
थां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ।
औ जागोन नोंथां दे बिदिब्ला ।